नोंथां
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनों नोंथां
आङो नै दासो सानजौफुनि आदार जाखांनानै जिरायनानै दं आरोखि बा आङो रेस्ट लागासिनो आरोखि दायो।
अ सानजौफुनि ओंखाम मोनजाबायमोन नामा नोंथांमोना?
औ नोंथांमोन जाबाय।
अ मा ओंख्रिमोन नोंथां?
जोंनिया नाजों मैथासोमोन।
अ मोजाङानो नोंथां जोंनिया सानजौफुनि जाथ'वाखै नोंथां संबाय दंससे।
ए खबरफोरालाय माबोरै नोंथां?
औ खबरा मोजाङानो नों थांनायालाय बोरै?
आंनाबो थिगानो मोजाङैनो सोलिगासिनो।
अ नोंथाङा दायो एसे फ्रिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां आं बेफोरबायदि आयदानि सायाव सावरायनो जोबोर मोजां मोनो आरोखि।
औ बे आयदायानो जाहैबाय दैबाना बा दैबाना होनबा नोंथाङा मिथिखायो नङा होमबा? औ बा नोंथाङा नोंथां माने नोंथांनि मा मा रोंगौथि बा गियान बा बोरै मा जायो? बे दैबानानि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होब्ला मोजां जागोन। जेरै दैबानाया बोरै जायोबा दैबानानि बागै सुबुं माहारिया बा जिब जुनारा माबोरै माबायदि खहा जालाङो जों दैबाना होनब्लाथ' मिथियो नङा होमबा?
औ।
बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? दै बानानि सायाव।
आं दैबाना बुङोब्लाथ' जोंहा दैबानाया माब्रै जायो होनोब्लाथ'? जोंहा बेयावनो जे जोंना बे जे जोंना हादरा दैनि गोजौ गाहाय गोजौ गाहाय बिदि माबा जायो। जोंनि बे मिथिंगानि माखासे गावनि जायगायाव बा जोंनि नांगौखिनि जायगा मोनाब्ला नांगौखिनि दंफां लाइफां जे जोंना बिदि गोबां बिदिनो खहा जानायखौ जों दंफां लाइफांफोर आरो दानस्रांनायनि थाखाय आरो बिनो जोंना गोबां गावनि गोबां गुथुफोरा फोर गोमालांनायनि थाखाय बेफोरबायदिनि थाखायबो बांद्राय जानाय जों हमदांनो मोनदों द दासान्दि। बांद्राय अखा हाबा हायो आरो सान्दुं दुंब्ला दुङो। आरो बे नुयो आरोखि आरो जोंना बेफोरबायदि ओ जोंहा बिदिनो अजन लरा जोंना बे गावनि जायगायाव थायाबा‌। थायाबा बिदि जायो आरो दावखोलाय मालाय दावखोलाय बिदिबा जायो आरोखि। दै बानाया आरो दै बानानिफ्राय बेफोरबायदि खहाखौ नुनो मोनो। गोबां सुबुंफोरानो गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जानायखौबो नुनो मोनदों आरोखि दैमानिायाव। गोबां सुबुंनि न'खरफोराबो दैबानानि थाखाय लोमसावनानै थांनाय बा बुखार जानाय बेफोरखौ नुनो मोनदों आरोखि दै बानाजोंहाय।
औ नंगौ।
दाथ' जोङो रादाबफोरनि रादाबफोरनि गेजेरजों गुबुन गुबुन जायगायाव जानाय बा जोंनि आसामावनो जानाय गोबां जोङो नुनो मोनदों। ओरै गुवाहाटिी डिब्रुगऱ बायदिसिना बेफोरबायदि जायगाफोराव गोबां दैबाना लोमसावनायखौहाय नुनो मोनगासिनो आरोखि बा जोंनि नै बे नर्ट इस्टआवनो नैबे बोसोरावहाय ओ नै रोजा नै रोजा नैजिद' मायथाइआवहाय नैबे मायथाइयाव गोबां बिदिनो दैबाना लोमसावनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि। जोंनि बे नर्थ इस्टआवनो बा सा सानजा ओनसोलावहाय गोबां बिदिनो अखा हानायखौ नुनो मोन्दों नैबे बोसोरावहाय बिदिनो गोबां सुबुङानो दैबानाजों गोबां न'फोर बुखारलांजानाय बा बिदिनो गोबां खहाफोर आरो बा जोंहा गोबां आबादफोर मावनायफ्रा गोबां बिदिनो नस्थ' जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोखि नैबे जोंनि नैबे बोसोरावहाय गोबां बिदिनो सुबुंफोरनि खहा जानायखौ दै बानानिफ्राय जों खहा मोननो हायो। आरो गोबां सुबुङानो बिदिनो न'फोर बुखारलांजानानै बिदिनो थानोबो जायगा मोनलायाखै बा अबाव थानो मानो जालायदों आरोखि नङा होनब्ला।
ओं नोंगौ
उम बेफोरखौनो खहा मोनदों आरोखि दैबानानिफ्राय आरो बिदिनो दै बानाया जोंना बांद्राय बिदिनो अखा हानायनायनि थाखाय जादों। होमबा बिदिनो हाजो गुगानायखौ नुनो मोनदों जोङो गोबां हाजो जायगायाव थाग्रा बिसिनि हाजोखौ हा-हाजो गुगानानै बिसिनि न'फोर थांफाजोबनाय बा गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायखौ जों मोनदों। बिदिनो रुंसारि जालांदों बिदिनो दै बाना दैबानाजोंहाय बांद्राय लोमसावनायनि थाखाय
उम
बांद्राय बिदिनो स' फैबाथ' जों खारस्लाबनोबो हाया नङा होनब्ला। औ बेफोर आरो दैबानानि ओमफ्राय बेफोरबायदि खहाखौ मोनगासिनो आरो गोबां बिदिनो आबादारि सुबुंफोर जे आबाद मावनाय बेफोरनिफ्राय खहा मोनदों जों माइ गायनायफ्राबो गोबां बिदिनो दैजों लोमसावनानै माइफोर गायनाय बेफोरो गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनदों जोङो बे दैबानाफोरजोंहाय लोमसाव लांजोबबा जोंनि बे आबादफोर मावनायफोरा जों माखौ जानो इउनाव नङा होनब्ला।
उम नोंगौ।
औ बे माइनि आबादल' नङा, गोबां बिदिनो आबाद मावो। जिंखा, बहल, भिन्दि थास' बायदिसिना बायदिसिना आबाद मावो आरो बेफोर जोंनि आबाद मावनायफ्रा जे जों दैबाना जों खौ लांजाजोबोबा, जों माबोरै इयुनाव संसार जालांगोन जोंनिया जानो थाखायनो जेबो गैयाब्ला बेफोरबायदि जायो आरो खहाया, जों बेफोरखौ गोबां साननो गोनां जायो दैबानानिफ्राय जों माबोरै रैखाथि मोननो हायो। बा सरखारा बेफोरखौहाय नायनांगोन। गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायफोरखौहाय सरखारा जे दै थांनो थाखाय मोजां लामा बानायनांगोन आरो बिदिनो गोबां लामाफोराव बिदिनो लोमसावनानै थायो जेरै जों गुवाहाटियावनो नुनो मोनो। दै थांनो थाखाय जायगा गैया जोंहा। नै बेफोरखौहाय, दै थांनो साइद साइद जों लामाफोराव दै थांनो थाखाय लामाफोर दिहुनना होनांगोन आरोखि सरखारा जे दै थां मोजाङै थांनो हायो दैफ्रा बेफोरखौ सरखाराबो एसे थाल लानांगोन। होमबा जों थाल लायोब्ला जोंना बे दैबानानिफ्राय जों रैखाथिखौ मोननो हागोन, नङाब्ला जोंहा बेबायदिनो खहाखौ जों नुबाय थानो हागोन आरो आसामावथ' जोंहा बोसोरफ्रोमबो बेबायदि खहा जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरोखि, नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नामा?
औ दैबाना होनोब्लाथ' नोंथां जोंहा गिबियावनो जेब्ला अखानि बिबाङा बाङो बा अखानि बिबाङा बांसिन जायो अब्ला मा होनो जोङो दैबानाखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
औ जोंहा बोथोर सोलायनायजों लोगोसे माने बिदिनो अखानि बिबाङाबो खम बारा जानायखौ नुयो। माब्लाबा समाव गोबां बिदिनो अखा हायोब्ला जोंहा दैबाना जानायखौ नुयो। नङा होमबा औ जेब्ला अखानि बिबाङा बांद्राय जायो अब्ला जोंनि बेफोरबायदिनो बुहुमाव एबा जोंनि जायगायाव गोलैनानै ओ मा होनो गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय बेबा गुबुन गुबुन जायगानि बेफोरबायदिनो दैया ज' जानानै डाइरेक्ट मोनसेनिफ्राय गोख्रै बोहोयोब्ला बै दैया माने गुब मोनसे दसे जायगायाव समावहाय बेफोरबायदिनो औ दै लोमहैयो बेफोरखौनो जों दैबाना जानाय होननानै मिथियो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ दै बानायाथ' बेफोरबायदिनो जोंनि सुबुं माहारि निल' नङा गुबुन गुबुन बेफोरनि जिब जुनार बिफां लाइफां, गासैबो बिथिङावनो जोबोद खहा खालामो आरो।
औ।
औ अखानि बिबाङा बांद्राय जायो गुबुन गुबुन समावहाय बोथोर लानानै बोथोर सम लानानै सम दाथ' दैज्लां बोथोर, बे दैज्लां बोथोराव जोङो बांसिन अ बिबांखौ जों मोनो जाउनावहाय बिनि जाहोनावनो दैबानाया सोमजियो आरो।
औ।
बेफोरबायदिनो जों गोबां खहा नुयो ओ मानसिफोरनि बेफोरबायदिनो न' बां सिफायनाय बिफां लाइफांनि आरो जिब जुनारफोरनि थाग्रा जायगाजों माने दै बोहैनानै दै लोमसावनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो जाउनाव जिब जुनारा थानो थाखाय जायगा आवग्रिनानै बा जायगा थानो थाखाय मोना बा मानसि फोरा बेफोरबायदिनो न' बां सिफाय जानानै सिलिंखार जायो बैफोर गोबां माने खैफोद आफोद खोलैयो आरो दै बानाया आरो जोङो औ बेफोरबायदिनो दैबानानि गेजेरजों जोङो जोंनि माथावरिफोर खोनाय बे बेफोरबो गुगानानै न' बां लोमसावनाय बा बबेबा दाबसे जायगायाव बेफोरबायदिनो गोबां बिबांनि फुलुंफैनानै बै जायगाखौ खोबफैनाय बेफोरबायदिखौ जों नुयो आरो बेफोरबायदिनो गोबां खहा खालामो। बबेबा दाबसे जायगायावहाय बेफोरबायदिनो गोथौ जायगाखौ ओ बिदिनो फुलफिल खालाम ह फैयो आरो माने फबफैयो दैबानाजोंथ' गोबां बिबांनि बेफो बे फोरबायदिनो फुलुं लेथ्रा बुस्थुफोर एबा हा-हु गिसि गानानै फैफायो नङा होमबा।
नंगौ।
औ बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो दैबाना औ दैबानाया खैफोदआव खोख्लैयो आरो जोंनि जिउ एबा जिब जुनारनि जिउ बिफां लाइफांफोरखौ। बिफां लाइफाङाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। जाय बिफां लाइफांनि गेजेरजोंसो जोङो अक्सिजेन्ट लानानै बा थांनानै थायो। जाय जोंनि हगारनाय कार्बन दडाइ अक्साइद गेसखौहाय बिफाङा एबजर्ब खालामनानै बा बिफाङा लायो। आरो बिफाङा जोंनि बिफां लाइफांफोरा जोंनो अक्सिजेन हगारो जायखौ जों सोलाय सोल' बेफोरबायदिनो ओ जाबोनानैसो जों माने थांनानै दङ। औ बे आरो ओ जाउनाव जोङो दानि जुगावथ' बेफोरबायदिनो दैबाना होनोब्ला जों टाउन सोहोरावहाय गोबां बिबांनि नि अखा हायाबाबो माने एसे एनै अखा हाब्लाबो जों दैबाना जानाय बा लामाफोराव दै थाथुमनाय बेफोरबायदिखौ नुयो। बेफोरनि जाहोनानो जाबाय सुबुं अनजिमा बांनाय आरो सुबुंफोरा गोबां बेफोरनि मदार्न जुग एबा ओ सोलिबाय थानाय मुगाजों दावगबोनानै माने बैफोरखौ होब थानो थाखाय दासिमबो लुफुंनो बा लुफुंनो हानाय जाया जाहनाव बेफोरखौ जोङो दैबानानि मोगा मोगि जानांबाय थानायखौ नुयो आरो। औ जेनेबा जोंहा टाउन सहोरावथ' बेफोरबायदिनो गि गिदिर गिदिर न' बां दङ मानसि दोमसि थासै नङा होमबा नोंथां। नाथाय दै थांनो थाखाय लामा जा फिसाल' बानायना दोनो जोंहा बे दैया ना थाय बै दै खारग्रा लामाजों जि बा ड्रेन बा बिदिनो ओ हाखरफोर जावना दोनङो नङा होमबा बेफोरजों माने दैया बोहैखनो हायैनि जाउनावहाय माने लामाफोरजों दै बोहैलांनायखौ जों नुनो मोनो। जाउनाव जोंनि हान्था मेला बा थांलाय फैलायावहाय जोबोद खहा खालामो बा
औ।
सम सम बेफोरबायदिनो नस्थ' जायो आरो।
नौ
औ ओ बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ लामाफोरजों दैया खारनानै जोंखौ बिदिनो खैफोदाव खोलैयो आरो। ओम लामा सामा ट्रे खालामो नाथाय बेफोर गासैबो सुबुं माहारिनि जाहोनावनो जानाय नङा होमबा? औ सुबुं माहारिया बेफोरबायदिनो गिदिर गिदिर बा दै थांग्रा लामाफोर खौ फोसाबनानै मोजां लाखियोब्ला बेफोर दैया मोजाङै लामा मोनोब्ला माने जाउनाव बेफोरबायदि लामा सामायाव दै ज'मा जानानै थाया आरो दै माने लोमसावनाय बेफोरबायदिया जानाय नङा आरो नङा होमबा नोंथां औ। थ नोंथां जोंहा रायज्लायनाय समावाबो जाबाय। एसेयावनो नोंथांनिफ्राय बेफोरबाय रोंगौथि आरो नोंथाङा साननाय हनायखौ आंनो सिम दैबानानि बागै फोरमायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ आंबो नोंथांनिफ्राय बेफोरबायदि आं रोङिखौबो नोंथांनिफ्राय रोंनाय बेफोर नोंथांनिफ्राय खोनालांनाय बेफोरखौ आंबो मोजां मोनगोन, जों सावरायलायनानै आं रोङिखौ नोंनिफ्राय रोंगौथि मोनबाय आरो नों रोङिखौ नोंथाङा आंनिफ्राय रोंगौथि मोनबाय। बिदिनो रानलायनांगौ आरो जों गियानखौहाय औ।
थाबाय नोंथां।
औ दे नोंथां।